हेलौ औ। खोनादों ना‌?
मोजाङै दं ना?
औ मोजाङैनो दङ।
माथो खामदोंमोन? मोजांआंबो।
औ दङ ओरैनो दङमोन।
ए।
नोंलाय मा खालामदोंमोन?
दं आंबो बिदिनो ज, लाबायनानै।
औ।
हेल।
औ बुं खोनादों।
दावबायनाया सासे सुबुंजावारि गोहोम गोग्लैनो हायो।
दावबायनाय होननानै बुङोब्ला बेखौ। सुबुंनि जिउआव माबदि गोहोम खोख्लैनो हायो होननानै बुङोब्ला, दावबायनाया माने सासे सुबुंनि थाखाय जोबोद गोनां होनना गोनां। मानो होनोब्ला? मानो होनोब्ला नोङो सासे सुबुङा जुदि गुबुन जायग याव दाव दावबायहैयोब्ला, बेयाव बिनिफाय जों गोबां गियान आरजिना लानो हायो। माने आरो बै जायगा बै जायगानि माखासे नियम खान्थि बा माबायदि सोलियो मानसिफ्रा बेयाव माबायद थांनानै थायो माबायदि रायजो जाबोदों? मा माने बेयावहाय माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हायो नामा? बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो माने जों गोदान माबा मोनसे सोंना लानानै फैनो हायो। आं बेखौनो सानो आरो, आरो दावबायनाया माने सुबुं जिउनि थाखाय जोबोद गोनां। बेथ' बे लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनां माने बे, दावबायनाया जे फरायसालिनिफ्राय अबबा मोनसे मोजां जायगायाव लानानैा थांदों बेवहाय माने बिसोर गोबां गियान बुथुमनानै लानो हायो आरो।
हायो।
आरो माने मा बिसोर माने जुदि बिदि दावबायनायाव लांनो हायोब्ला फरायसाफोरखौ, माने जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बेयो।
मोजां औ नोंगौ।
बिसोरनि। जिउआ माने गोबां मा
गोबां माबा लाबोनो हायो आरो जौगानाय लाबोनो हायो होननानै आं सानो।
नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै?
दावबायानाया सुबुं सासे सुबुंनि जिउआव गोनांथार माने।
औ नंगौ।
दा मा गाव जायगायाव थानाय ग्रेजुबोेल सोलोंनो हाया जा सोलोंबाय बेनोसै आरो ओमफाय गुबुन। थांनानै माने बेरायबा साबसिन जायो दावबायहैबायथाय माने।
नंगौ।
बै जायगानि जानाय थानाय मावनाय दांनाय बायदिसिनाफोरखौ नुनानै। सिबाबबो माने। बांद्रायखौ नङा, माने हानाय खिनिखौसे सोलों सोलोंनो हायो आरो माने।
नोंगौ।
आरो बिदिनो गोबां गोबां जायगायाव दं जेराव। गरम अ थान्दा। दं लथाये जायगाफ्राथ। माने बै। गुसु जायगायाव जे सुंबुंफ्रा माबोरै थायो। फागुसुआव मा। खालामनानै बिसोर थांना दं बेखौ माने एसे मिथिनो मोनो आरो माने। गुदुं जायगायाव बिदिनो दावबायबा मिथिनो मोनगोन गर गुदुं जायगायावदि मा सुबुङा बोरै थायो। बेफोरखौ एसे मि थि मोनो माने गोबांथ नंदाया बाराखौनाङा माने एसे मोजां आरो बै जारिमिनारि जायगाफ्राबोथ गोदोनि जा जालांनाय जाथाय बेफोरखौ एसे बुजिनो मोनो आरो माने दाव नायाव बिदि हिस्टरिकेल बिदिफोराव दावबायथाय माने
नंगौ।
सासेथ माबा बिनि जारिमिन खोथाग्राथ थाखायो नालाय सासे सासे।
नंगौ।
नुवा जेनबा ओरै दे बुंलाय।
बुंनो थाङोब्ला माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव जुदि थाङोब्ला
जायगायाव थाङोब्ला नंगौ मोनो हायो हायो।
नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
हेल हायो होनदों हायो होनदों दे बुंबावलाय आरोबाव
आरो आथिखालाव थ' गोबां माने दावबायनो हानाय जायगा दङ आरो सुबिदा दङ आजिखालिथ' बिदि नङा जे बैयाव थांनो हाया बैयाव थांनो हाया बिदि सुबिदा गैया बिदिबोथ' नंलिया आजिखालि
नङा
माने नों नंगौ
नङा
दावबायनांगौ मोजां गियान लानांगौ गुबुननि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोरखौ जों नायनांगौ जे बै मोनसे जायगानि मानसिफ्रा माबायदि थांनानै दङ माबायदि जायो माबायदि
माबायदि गानो
माबायदि गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो आरो जायगाफोरखौ साखोन सिखोन माबायदि लाखियो ना गाज्रियै लाखियो नामा मा थासारि सोलिगासिनो माने बेफोरखौ जों मोनथिजोब
मोनो नंगौ नंगौ फ्राय खोनानानै बा बहाबा नायनानै बै जों गुबै गोथारथिखौ जों मोननाय नङा माने नंगौ मोनाथ' आरो
अब्लासो मिथि नंगौ नंगौ अब्लासो नों मिथिगोन जे बुहुमाव मा सोलिगासिनो दं दायो मा जानो फैगासिनो दं माबाफोर गोदान फैगोन नामा माबायदिहै दाव लांनांगौ माबायदि जानांगौ माने जायगा लायै जायगा
मानसिफ्रा माबोरै थांनानै दङ? नंगौ बेफोरनि फारसे गोबां गियान आरजिना लानो हायो हायो हायो। बा फरायसाफोरखौनो हमना लाबाय दे बुं मोनसे जायगायाव बिसोरथ' जाखांफुबाय थानाय फरायसासो नालाय नंगौ नों जुदि अबेबा मोनसे एदम देभलप मोनसे जायगायाव लाना थांबाय बिसोर अब्ला मिथिगोन अबा गोरों समाजावनो बिसोरखौ लाना थांबाय अब्ला बिसोर गियान लानो हागोन हागोन माबायदि फरायनांगौ
माबायदि गियान लायोबा जोङो बिसिम सफैनो हागोन माबायदि खालामब्ला जों गावनि थांखियाव सहैनो हागोन जों माबायदि खस्थ खालामनांगोन जों माबायदि नाजानांगोन बेफोरखौ जोङो बै मानसिनिफ्राय सोंनानै बा मिथि
मिथिनानै लानो हायो हायो आरो दा नोंथाङा होनबाय जारिमिन जायगा जारिमिनारि जायगा गोबां दङ दं जोंनियावहाय
जुदि जों बेफोराव लाना थाङो बा जों थाङो बा फरायसाफ्रा थाङो बा जोंमिथिगोन जे बेयाव बिदि जादोंमोन अ नंगौ नामा बेयाव बिदि जादोंमोन नंगौ नामा जों बेखौ जुदि जों थांनानै
नानै नायनानै मिथिनो फैयोब्ला जों बेखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा बावा बावा
जों लेखायाव फरायनानै दिनै बावनोबो दिनै फरायबाय गाबोन बावबाय बा नेक्स्ट टाइम फरायलायबाय गोसोआव फैलायबाय आरोबाव हगारगोन जों बे जोंनि माने गोलाव समसिम थायाबो जानो हागौ। जों बे जारिमिननाारि जायगाखौ बेरायहैनानै जेब्ला जों प्रेकटिकेलि बुस्थुखौ नायगोन सोरनिफ्रायबा सोंनानै लागोन बुजिगोन
मिथिगोन अब्ला बे जोंनि लाइफ लं थागोन माने थायो। थायो। बेफोर माने बे बेफोर दावबायनाया माने जोबोर गोनां माने गोनां। आरोबाव आरो दा
गोबां बिगियानारि किसुमान नायथाव जायगाबो दङ नङा होनबा नों बे उन्दै फरायसाफोरखौ लां लांनानैहाय बिसोरखौ दिन्थि अब्ला नुगोन अ बिसोरो अ बिदि जायो नामा बेफोरबायदिबो जानो हागोन नामा अ बिसोर हादोंबा आं मानो
मानो हाया।
बिसोर खालामदोंबा आं मानो खालामनो हाया जेब्ला बै साननाया फैगोन दावबायनायनि गेजेरजों
जों नोंगौ बिफोरनो निसय नाजागोन नाजागोन औ नाजागोनथ आरो
औ नों खो-खोमाजों खोनाबाय थादों बले बिदि फरायनांगौ बिदि खालामनांगौ जुदि बिसोर प्रेकटिकेलि थांनानै नुगोन मोनथिगोन अब्ला बिसोरनि नाजानायाबो स्ट्रंसिन जागोन। औ नाजागोन नाजाब्ला हा
हायै खुनु बाथ्रायानो गैया। गैया थ' आरोे
गासैबो हाया जानो हागौ सासे सानैयााथ' हागोन। हागोन
अब्ला बेयाव दावबायनायनि गेजेरजों जुदि सासे फरायसाखौ बा सानै साथाम फरायसाखौ बेनि गेजेरजोंनो जुदि देरहासारनाय लाबोदोंनो लाबोनो हादोंब्ला
दावबायनायाथ' जोंनि जोबोद गोनां। गोनां
नोंथाङा मा सानो?
आंथ' मा बुंबावनो दावबायनायाथ' गोनांखा सुबुंनि जिउआव माने गोबां माबा लाबाय आरो माने गियान
गोहोम खोख्लैयो मोजां गोहोम खोख ख्लैयो जों बेखौनो बुंनांगोन।
मोजां गियान आर्जिनो हायो।
नोंगौ।
गोबां बिथिंनिफ्राय माने मोननो हायो आरो बिदिनो गियान।
नंगौ।
बयबोथ' गियान मोनखायो माने नुफेरै जायगायाव थांबाथ' गासिबोथ' मा नङा माबा मोनसे सोलोंना लाबोनो हा
मोसायो थायो
हमनाय जाबाय नुफेरै बुस्थुखौ नुबाथ' नों बांसिन गोसोआव थायोमोन नुफेरै बुस्थुखौ नुयियाव माने बांसिन गोसोआव थायो आरो खनसे नुबाथाय नुबाय थानायखौ माने बारा माबा खालामा आरो केयार खालामा नुबाय थानायखौहाय जायखौ नुफेरै बेखौ माने मो जां गोसो होना नायनाय जायो नालायथो
औ
बेखायनो माने बेहाय बांसिन गोसोआव थायो आरो माने।
औ औ
सोमोन्दैखौबोथ' मोजां खोन्थागोन नालाय खोनथाग्राफ्रा बेयावद थ जाब बुंनांदों बेफोरनि हिस्ट'रिकेलफोरनि जारिमिनफोरखौ मोजां खोन्थागोन माने गाव फरायनायनिख्रुइ खोनासंनाया साब सिन आरो माने गुबुननि खुगानिफ्राय
नोंगौ।
दा माने बेखौ खोनासंनो थाखाय दावबायनांगोन नालाय थो। बेखायनो दावबायनाय दावबायनायाद गोनां आरो
नोंगौ नोंगौ थार बाथ्राखौनो बुंदों।
जासिगोन ना ओमबा?
औ दे जागोन दे औ।